औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय माने कल खालामदोंमोन, नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नंगौ आङो दा ओ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय, आङो जों दा जोंनि बर' समाजनि आइजो माव माहारिनि बिफाव बा जेरै जोंनि आइजो माह हारिफोरा माबायदि बिफाव होबोगासिनो दङ। ओ बेफोरखौ आङो सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों।
औ औ सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नों थाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होदो, दा जोंनि आथिखालाव आइजो माहारिनि ओ मा मा बायदि बिफाव बेफोरनि बा
औ औ औ दा। बर' समाजाव बर' हारि बर' आइजोफोरनि बि फाव होनना बुङोब्ला जोङो बर' हारिखौ लाखिनायनि मेन गारजेन होननानै डाइरेक्ट जोङो बुंबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो।
औ नंगौ थारैनो।
मा मानो होनना बुङोब्ला सासे बर' आइजोनियावनो गासैबो माने बर' हारिनि जि नुनो गोनां माने गासैबो हारिमुनिफ्राय लानानै माने गासैबो बिथिङानो नुजाजोबो होननानै जोङो जों बुंनो हायो आरो। मानो मानो होनना बुङोब्ला सासे आइजोआ बहाबा थाङोब्ला माने ओ मा होनो गाव हारसिङै माने ओ थाङा होननानै जों बुंनो हायो माने गाव बर' हारिखौनो सात सात माने लोगोसे लाफानानै थांबाय थानायखौ जोङो ओ बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ
मानो होनना बुङोबा जेरैबायदि जोङो मोनसे दुब्लियाव जुदि सासे बर' आइजोआ जुदि माइ गायनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे मा मा थान जोङो नुनो मोनगोन होनना बुङोब्ला
औ नंगौ।
बर' आइजोनि जि गाननाय जोमनाय बेनि फ्राय लानानै आ बेनि मावनाय दांनाय जि आस सार आखु लोगोसे बर' आइजोनि जि माने रांखान थि बिथिङाव माने जि बर'नि आ रांखान्थि बेलायाव माने ओ जि माने हेफाजाब होनाय बे बिथिं बिथिङाबो लोगोसे बे आइजोजों बेरखांफायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जेरैबायदि सासे बर' आइजोआ माने ओ दख'ना गानोब्ला बे दख'नायाबो माने गाव हारसिंङैनो दानानै बा गाव हारसिंयैनो बानायनानै लानाय।
औ नंगौ
बे आइजोनियावनो जोंङो बेरखां खानायखौ जों नुयो बेजों लोगोसे बर' आइजो जेब्ला बेयो मोसागोन बेयावबो माने बर' आइजोनि माने बर' हारिनि माखासे जि हारिमु बेयो बेरखांखागोन बेनिखायनो माने सासे बर' आइजोआ थाबायनानै थांङोबा मोनसे खामानि मावो अब्ला गासै बर' हारिखौनो माने रिप्रेजेन्ट खालामनानै माने खामानि मावनायखौ जोंङो बुंनाय जायो बुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बर' हारियाव बर' आइजोनि बिफाव होनना बुङोब्ला ओरैबायदि मोनसे माने गोहोम गोनां बुंनो हायो। गोदोनि समाव
बर माने महात्मा गान्धीया जोंनि आसाम हादराव दावबायफैयो अब्ला बर' आइजोफोरखौ मा होननानै बाख्नायदोंमोन बर' आइजोफोरनि माने दानाय दख'ना बा आगरफोरखौ नुनानै माने गोजौआव बिरलांनाय दाउखौबो दाउनि आ माने गाबखौबो माने बेनिबो गाब आरो आगरखौ बेखौबो माने बर' आइजोफोरा गावनि जि दानाय बेयाव माने बेरखांहोनो हायो होननानै जोंङो बुं माने महात्मा गान्धीया जोंनि सिगांङाव माने बुहुमनि सिगांङाव फोरमायलांदों आरो
औ नंगौ थारैनो
औ बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा दिनैनि मुगायाव जों नुनो मोनो माने गावनि थांनानै थानायनि बेलायाव गाव माने रांखान्थि आरजिनायजों लोगोसे माने बर' आइजोआ गावनि न'खर न'खर सुंथानाय खामानियाव दिनै माने जोंङो नुयो आरो गुबुन हारिनि आइजोफोरनिसाइ बांसिनै मानो होनना बुंङोब्ला जोंङो मोनसे बाजाराव थांङोब्ला जों नुयो गुबुन आइजोफोरा बारा माने बेफार फालांगि होनायखौ नुवा नाथाय जोंनि बर' आइजोआ गावनि न'खर बा रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय बेफार फालांगियावनो होन बा जोंङो नै दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर बोथोराव माने जों बहाबा थांनानै नायोब्ला नुगोन जे दुब्लियाव बर'आ जिनि अनगा गुबुनखौ जों जोबोद खम नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो माने सासे बर' आइजोआ बर' हारिनिजों लोगोसे माने ओ बर'नि समाजनि माने रांखान्थि बा गावनि न'खर रांखान्थिनि बेलायाव जोबोर गोहोम खोलैयो होननानै जों बुंनो हायो
नंगौ थारैनो
दा दा बे बिथिङावनो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि माने बर' आइजोनि मा मा बिथिङाव माने बर' आइजो हेफाजाब होगासिनो आरो मा मा बिथिङाव माने बर' हारिखौ जौगा होगासिनो बे बिथिङाव नोंथाङा गावनि जि मोनदांथि बेखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होयोबा आङो माने गोजोननाय मोनगौमोन नोंथां
औ नंगौ थारैनो जोंनि बर' आइजो माहारिनि बिफाव होननानै बुङोब्ला नोंथाङा सिगाङावनो गोबां ओ बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो आंबो बुंनो सानो जोंनि बर' आइजो माहारिया जेरावबो आखा फाखा जेरावबो जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय खर सामलायनाय गासिबो बिथिङावनो जोंहा गोबां बिहोमा दङ आरो ना नोंथां थारैनो बेबायदि जोङो गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गाननाय जोमनायखौ जोंनि गावनि आखाइजोंनो जोङो दानानै दिहुननानै जोङो गानो
आरो थिग बेबायदिनो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाबो जोङो न'खरावनो बायदिसिना ओ जेरै दाउ अमा हांसो फारौ थिग बेफोरबायदि फिसिनानै जोंहा बर' आइजो माहारिया न'खर खुंबोगासिनो दङ ओ थिग बेबायदिनो जोंहा बायदिसिना ओ दावबायनाय बा बायदिसिना ओ बायदि बिथिङावनो जोंहा आइजो माहारिया जेरैबो बिफाव लादों नङा होमबा
औ औ
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गावनि न'खरखौ गावनो सुंथाना लानायाव जोंनि आइजो माहारि नो गोबां हेफाजाब होयो नङा होमब्ला औ थिग बेबायदिनो जोंहा रांखावरि बिथिङावनो जा गासै लेखा फरा बेफोरबायदिनि बिथिङावनो जा जोङो जेरावबो जोंहा आइजो माहारिया ओ माने गोबां बिहोमा दं आरोना नोंथां
औ औ थारैनो
बिदिनो सि दानाय होननानै बुंनानै बुङोब्ला जोंहा आइजो माहारिया जों गावनि आखाइजोंनो गावनो दानानै जेरै इनदि एमफौ फिसिग्रोनानै गिबियावनो थिग बेनिफ्राय जोंहा खुनदुं लुनानै आरो बेखौ खुनदुं लुखांनानै हिसान सोंनानै जोङो दायो थिग बेबायदिनो जोंनि बायदिसिना गाननाय जोमनाय द खना फालि बेबायदिनो गाम सा गस्ला आर'नाइ थिग बेफोरबायदिखौ जोंहा दायो आरोना नोंथां थिग बिदिनो जोङो गावबा गावनि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंहा बेखौ जोङो ओ रां ओ रांखानथि बिथिङावबो जोङो जौगानो हायो जोङो बेखौ बेफार फालांगि हिसाबैबो जोङो मावनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा सि दानायनि अनगायैबो जों आइदिया बायदिसिना न'आवनो फिसिनाय अमा बोरमा दाउ बेफोरखौ फिसिनानैबो जोंहा रां खानथि बिथिङावबो जौगानो हायो आरोबाव बेनि अनगायै बो जोंहा बायदिसिना बाजारफोराव सोरबाबा मैगं फानहैनाय सोरबाबा गला होनाय बायनाय फाननाय थि बेफोरबायदि बिथिङावबो जोंहा गोबां जौगानो हादों आरो ना आइजो माहारि
औ औ
औ थिग बेबायदिनो न'खरखौ सुंथानानै गावनि गथ' गथाइफोरखौ लेखा फरायनायाव गोबां मदद होयो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो आरोबाव नोंथाङा ओ बे जोंनि आइजो माहारिनि बिफावनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो एसे फोरमायदो।
औ दा बर' आइजोफोरनि बिफावनि बागै नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा आं मिथियै खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथां ङा फोरमायना होबाय। बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बेजों लोगोसे माने नोंथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आं बुजिनो हाबाय जे बर' आइजो फोरा माने गासैबो बिथिङावनो आखा फाखा होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला माने ओ बर' आइजोफोरा माने जि जोंनो ओ दख'ना दानो थाखाय खुनदुंनि गोनांथि जायो बे खुनदुंनि गिबि जि नां नांजेननाय जिराद बेखौबो माने गावनि न'आवनो बानायबावो होननानै नों नोंथाङा फोरमायबाय औ औ थिग बेबायदिनो आरो बर' आइजोफोरा न'आवनो थानानै माने बायदिसिना दाउ अमा फिसा बेफोरबायदि लानानै माने गावनि न'खर सुंथानायाव गावनि ओ हौवा बा हौवाफोरखौ माने हेफाजाब होयो बेखौ जोङो ओ माने मोनथिनो हाबाय आरो।
नोंगौ थारैनो
औ दा बेजों लोगोसे बर' आइजोफोरा दिनैनि बे मुलुग माने दावगाफुं मुगायावबो माने उन जानानै थायाखै आरो दिनैनि मुगायाव जोंनि बर' औ बर' आइजोफोराबो माने माखासे बे डिजिटेल जि क्रियेटरफोर ओंखारबाय बेफोरो माने गावसोरनि न'खर सालायनाय बा गावनि जि रोंगौथि बेखौ माने गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै जि गावनि रां खामायनायनि जि ओ माने सर्स बेखौ माने दहनना लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो।
औ नोंगौ थारैनो
औ दा जों गु गुबुननि रुजुनायाव माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने गासिबो बिथिङावनो माने रावदोबो जेना बा खम नङा होननानै जोङो डाइरेक्टलि माने गोगगानै जों बुंनो हायो आरो।
औ नोंगौ
औ
जोङो औ आइजो माहारिया जोङो जेरै न'आव जिरायना थायाबालासिनो न'आव ओरैनो आखाइ हेबनानै जोङो जनानै थायाबालासिनो जोङो हौवा माहारिजों समान समान जोंबो ओंखारफानानै जेरै ओ जेरैबो गासिबो बिथिङावनो जोङो दावगानो हायो नङा होमबा
औ
औ थिग बेबायदि जोंहा आइजो माहारियाबो ओ आथिखालाव गोबां दावगानो हादोंसै औ उन जानानै ओ दानिया जोङो थालिया
औ-औ
औ
नोंथां माने समा एसे बावबाय माने उननि सम सेसनाव माने जोङो रायलायबावसिगोन ना
औ नंगौ नो बिदिब्ला ओ दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय दे